हेलौ हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां। औ खोनाबाय।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोन औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना।
औ
नोंथाङा सम दङ ना?
ओ दङ नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बा बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जोमनायनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'फोरनि बे खाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै बिदिब्ला आं नोंथांनि गिबियाव बे गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमागिरना होनोसै ना
औ फोरमायदो नोंथां
औ बर'फोरनि जोंहा दखनाखौ बाहायनाय बयखौबो नुनो मोननाय जायो आरोना ओ बुंनो थांब्ला जोङो बे दख'नाखौ जोंनि आखाइजोंनो बा जों गावबा गाव दानानैबो गाननो हायो आरो गु बैयै जोङो गोदो गोदायथ' जों बांसिनै बा बयनिबो साफ्रोमबोनि नखर बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना औ आथि खालाव जोंहा बेफोरबादि बयनिबो नखर नखर सालखुन्था बा बेफोरबादि थानायखौबो नुनो मोनलिया जायनि जाहोनाव जों माने आथिखालाव गोबां बा ओ बेबादिनो बुंनो थाङोबा जोंहा मिसिन बा बिदि हलुम टेक्सटाइल बेफोरबायदि गोबां क्लास बेफोरबादि क्लास होग्रा दङ बेनि थाखाय माने जोङो बेफोर हि सान दानायफोरखौ बयनिबो नखर नखर नुनो मोनलिया आरोना आथिखालाव
औ
अब्लाबो माने जोङो दासिमबोहालागै माने साफा सानै मानसिफोरखौ माने जोङो बेफोरबायदि जि दानाय माने जोङो गावनि जिउखौ बा बेफोरबादि सानफ्रोमनि जिउखौ ओ बेबादि खुंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोबा जोङो जेरैहाय जोङो जि दानायाव गोबां रोखोमनि ओ बेसादफोर नांगौ जायो जों गासै सालखुन्था हाबा बेफोरबादि गासैखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना
औ
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला जि दानो थाखाय जोंनो गिबियाव खुन्दुं नांग्रोगौ जायो आरो जोंखौ नोंगौ बाजार-बाजारफोराव बायना लाबोनांगौ जायो ओ बे नि उनावहाय जों खुन्दुंङाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै फलेस्टार मास्टार बे ओ मास्रास बेबादिनो माथा बेफोरदि थायो आरो ना जोङो जि दानो थाखाय खुन्दुंखौ गिबियावबा जोङो माइदि ओ माइदि होग्रोनाय जायो ओ माइदि होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला ओ बेखौ जोङो सोङो सोंखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय हैसानाव सों नाय जायो आरोना
औ
हिसानो सोंखांनायनि उनाव जों बेखौ जेब्ला बेखौ जोङो साननै बा सानथाम बेफोरनि ओ खमैबो जोङो बेसेसो दखना गांसोखौ ओंखारहोनो हायो बेनि उनाव जों गोबां रोखोमनि आगरफोरबो एरखांनो हायो आरोना ओ बेफोर आगरा जोंहा गोबां रोखोमनि दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैहा बेयाव लाव बेगर बा दावस्रा मेख्रेब बेबायदिनो हाजो आगर बा बिदिनो दिंखिया आगर बैग्रि बिबार बेफोरदि गोबां रोखोमनि आगर दङ आरोना
औ
ओ अब्लाबो माने जोङो बिबदिखौ गिबियाव जोङो बेबायदि आगर एरनो गोनांबा जों गिबियाव आथिखालाव जों ग्राब बहि बा बेफोरदि लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा गोबां जि दानो गोरों गोरों आइजोफोर दंमोन जायनि जाहोनाव बिसोर माने गावसिनि दाउबा बिदि माबा मोनसे ओ जेरै अख्राफोरजों बिलांनाय नुब्लाबो बिसोर माने खम समनि गेजेरावनो बैफोर ओ बैफोरखौ नुनानैनो माने आगर आगरफोरखौ एरखांनो हायोमोन होनना जों खोनानो आरो
औ
औ ओम जोङो बेबादिनो ओ खोआसैबा गरुब गास आगरखौ जोङो बेबायदि एरखांनो हायो आरो। अ नोंथाङा बेफोर ओ नों थांमोननि ओनसोलथि दासिमहालागै बेफोरबायदि हिसान बा बेफोरबायाददि साल खुन्थाजों हिसान दाग्रा आइजो दङ नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ ओ जोंनि ओ जायगायावबो बा जोंनि ओनसोलावबो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर' हिनजावफोरा जि दानानै जि दानानैनो गावहानो गाव ओ गानग्रा जोमग्रा बानायना ला लायो दा बेबायदिनो ओ बर आइजोफोरा आ जोंना गोबां रोखोमनि ओ द खना गमसा ओ जोमग्रा उल जि फास्रा बेबायदिनो ओ बिनि गेजेराव ओ दख खनाफोराव फास्राफोराव एरनाय आगर हिस साबै दा जोंहा बर आइजोफोरा एरो फारौ मेगन हाजो आगर दाउथु बि ओ दाउथु ओ बिखा ओ बैग्रि बिबार ओ दाउराय मोख्रेब दिंखिया बिबार थाइगिर बिभार बिबार मुफुर आबा आफा। ओ बेफोरबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ बर' आइजोफोरा एरो आरो। ओ दा ओ बर' आइजोफोरनि एरनाय ओ माखासे
उम
ओ माने आ दाग्रा आ जेरै ओ गोदो दायोमोन ओ इसानजों थात फोदजों ओ नाथाय आथिखालाव आ जोङो दा मिसिंफोरजों ओ दानायखौबो जों नुनो मोनो ओ आरो आथिखालनि ओ बर' आइजोफोरा ओ गोदोनि बायदि सि थानाय ओ बे हाबाखौ माने ओ एसे खम ओ जोंनि बर' समाजाव ओ जोंनि बर' आइजोफोरखौ एसे खोब खम बिबांनि ओ नुनो मोनसै। ओ खायफा जोंनि बर' आइजोफोरा आ बैफोरबायदि ओ आगरफोरखौनो एरनो रोंलिया। ओ थारैनो आ बेफोर आगरफोरखौ सोलोंना लायोबा आ जोबोद मोजां जायो। ओ मानोना ओ जि दानानैबो मानसिया ओ जिउ खुंलांनो हायो ओ गावनि जिउखौ ओ माने ओ खुंलांनो थाखाय ओ जि बेफोरबायदि ओ जि जोम ओ दानानै फाननानै ओ जिउआव माने आ खरसाफोर बाहायनो हायो। ओ फालांगि खालामनो हायो ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा जोंनि बर' आइजोफोरा एरनाय दख'नानि सायाव दख'नाया माबा मा माबायदि रोखोमनि जेरै लांगा दख'ना आरो दख'ना थावसि आरो मोनसेया मामोनलाय?
दखना अग्रं औ।
दखना अग्रं बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोबा जोंहा जि दानायाव गोबां गोदोनि आरो दानि गोबां फारागथि दङ आरो बुंनो थाङोब्लाना। गोदो गोदाय जों माने नांगौ रोखोमनि गाब बा नांगौ रोखोमनि बेफोरबायाददि खुन्दुंफोरखौ जोङो बांसिनै मोनो। थाङामोन गोदो गोदाय ना ओ अब्ला माने बिसोरो माने गाबफोरखौ माने बिसोर बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुम बुथुमनाय होननानै जों मिथि मोनो जेरै मिथिंगानि फिथाइ बा रोदा बा बिलाइ एबा बिगुर फोरखौनो बिसोरो बिसोरो गाबफोरखौ मिलायनानै बिदि फुननानै बिसोर गांसे दख'नााबा बि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दह'नोमोन आर ना।
औ
बेजों लोगोसे खुन्दुंबाबो जेरै बिसोरो एम्फौ फिसिनानै बा बेफोरबादि एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जों बिसोर खुन्दुं दहनानै इन्दिनि गानग्रा फास्रा बेफोरबायदि जोमग्रा बेफोरदिखौ बानायोमोन आरोना बिसोरो नोंथाङा बुंनाय बायदि हाय आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि दख'ना ओ आथिखालावथ' गोबां दख'नाफोरखौनो जों बांसिन मेसिनफोरजों दानायखौसो नुनो मोनो ना। बांसिनै माने हिसान बा साल खुन्था बेफोरजों दानायखौ जों एसे खमैबो खमै नुनो मोनो आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बेबादिनो जे जोङो दख'ना थावसि जोङो बे दख'ना थावसिखौ जोङो हाबा बा बेफोरबा दिनो ओ हाबायाव हिन्जाव गोदाना गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओम बे बे द ख'नाया जों जोंहा आवथि थायो आगर होनायखौ जों नुनो मोना बांसिन बे दख'नाया आरो जोंहा मैथा बिबार गाबनि जायो आरोना गोजाबो जाद्राया बा बेफोरबायदि गाबनि जायो आरो मैथा बिबार गाबनि ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला आथिखालावथ' जों जोङो दख'ना थावसिखौबो गनायखौ नु अब्लाबो माने खायफा खाय जोङो गाननायखौ नु मोननाया बांसिन माने जायखिजाया गोसोमनि अनगा जायखि जाया दख'नाखौनो गाननाय नुयो अब्ला माने बिसोरो बर' हारिनि सिनायथि हिसाबै आर'नाइखौ जोङो गासैबो हिनजाव गोदानखौनो लाफानाय नुनो मोनो आरोना।
औ
बिनि अनगायैबो जोंहा जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंहा दख'ना बिदन बा दख'ना लांगा बेफोरखौ जोङो दख'नाखौ गोबां रोखोमनि दख'ना दानो हायो बेयाव गोबां रोखोमनि आगरबो एरखांना होनो हानाय हायो आरो ना। ओ बेजों लोगोसे जोंहा जेरै दख'ना आग्रं जों दख'ना आग्रंखौथ' ओ ओम गासैबो आइजोफोरानो न'आव थानायफोराव बांसिनानो गाननाय खौ नुनो मोनो आरो गोजान गोजान बा बबा बबे दावबायनो थांनायफोरावसो जों बासिनो दख'ना लांगाफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो। आरो जोंहा गोदो गोदाय समावहाय जेरै जों आसागि बैसागो बिसोर सानै बिब' बिनानाव माने जोबोरैनो दानो लुनो जोबोद गोरों होननानै जों मिथि नो मोनो आरो ना।
औ
ओ बिनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालावहाय जोङो बेफोरबायाददि बांसिनै जोङो ओ बेफोरबादि दख'ना आग्रंफोरखौबो गाननाय नुयो बेजों लोगोसे जोंहा ओ
औ।
औ जों आथिखालाव बांसिनै जि दानायखौ माने बेफोर मेसिनफोरजोंनो खम समनि गेजे गेजेनजोंनो मारै रोखोमनि दख'ना नांगौ बेफोरखौ जोङो दिहुननो हायो आरो ना जेरैहाय जों गोदो गोदायहाय सासे बिसिया जेनेबा गावनि ओनसुरानो दावहा नांनो थांनायावहाय जोङो दावहालां दावहा नाङो थांनाय थांनायावहाय बिसोरो माने हरसेनि गेजेरावनो माने ससे हौवा बा फिसायनो माने बिसोर खम समनि गेजेराव जोबबो दुखु गसनो गोजौनाय गांसे आर'नाइ बा बेफोरबायदि दानायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरोना। आथिखालाव थ' जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोन नुनो मोनलिया मानो खम समनि गेजेरबाबो जों मिसिनजोंफोरजोंसो दानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बे दानाय लुनायनिसायाव माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा नोंथां?
औ नोंथां औ आं आर'नाइनि बागैनो नोंथाङा आंनि सिगाङाव दा एसे दा बावैसो बुंलांबाय। बिनि बा बागै आङो एसे बुंनोसै नोंगौ आर'नाइखौ जोङो आर'नाइया जोंनि जोबोद माने मानगोनां। मोनसे ओ जोंनि दा बावैसो ओ जोङो आर'नाइखौ मान बावनो थाखाय गिदिर सोरबा गिदिर सुबुंखौ बा जोंनि समाजनि माबा मोनसे मोजां हाबा मावनानै जाफुंसार जानाय सुबुं बा सोरखौबा आलासि आलासिफोरखौ जोङो मान बावनो थाखाय बा जोंनि माबा मोनसे बिथिङाव देरहासार जानानै फैनाय बेफोरबायदि सुबुंखौ जोङो बरायनो थाखाय आर'नाइखौ जोङो ओ गानहोनाय जायो आर'नाइखौ जोङो गोदो गोदायनि ओ सिख्लाफोरा जेब्ला सिख्लाफोर आइजोफोरा जेब्ला ओ दावहा नांनो बबेबा ओ रायजोजों माने दावहा नांलायनाय समाव आइजोफोरा हर गेजेरनि हर समावनो दानानै
औ
दावहारु जोहोलाव गावनि जोहोलावफोरनो जोहोलाव अनजालु नो गानहो हरोम होननानैबो मिथि मोनो जाहाथे ओ दावहायाव देरहासार जाबोयो बेनि थाखाय ओ हरसेयावनो दानाय आर'नाइखौ बै समाव गानहो हरोमोन होननानैबो जोङो मिथि मोनो। बे आथिखाल मुगायाव जोंनि आर'नाइया जोबोरैनो मोनसे बयजोंबो बाख्नायजाथाव मोनसे फालि जानानै फैबाय ओ आर'नाइखौ जोङो दा गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन हादरसानि मानसिफ्राबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ गानग्रा बा मोनसे ओ बरायग्रा हिसाबै मोनसे ओ फालि हिसाबै माने सिनायथिनाय जाबाय आरो नोंथां बेखौनो आं बुंनानै नोंथां जोंनि